औ खोना
औ खोनादों।
ओ गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांनो जासिहरनाय थाबाय।
औ।
औ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामदों?
नै आङो ओरैनो जनानै दं आरो दा।
अ ओंखामफोर जाबाय।
औ जाखांबायमोन।
अ मा ओंख्रि?
सबायजों साम'जोंमोन।
अ। ओमफ्राय नोंथांनि खबरा मोजाङै दंना।
औ थिगानो बरथमान।
अ अब्ला आं नोंथांजों फिथाइ ओ सामथाइफोरनि सायावहाय ओ सुंद'यै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा मा सानदों?
सावरायजागोन।
औ ओ अब्ला दाथ' गोलोम बोथोर नालाय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दायो मा मा। फिथाइ सामथाइ मोनो नोंथाङा एसे बुंनानै होदो।
औ जोंनि ओनसोलावहाय बायदि बाय दि रोखोमनि। फिथाइ सामथाइफोर मोनो जेरै थाइजौ। थाइजौ खान्थाल। थाइजौ खान्थाल लिसु आजफल आरो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि फि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिदिनो गरम बोथोराव जाग्रा जाग्रा मुवा बिदिनो जों मोनो आरो थरबुज थरबुसखौबो जों जायो गुसु मोनो। सस जों गरम बोथोराव जाबा बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जों फिथाइ सामथायाइफोर मोननो हायो आरो जोंनि खाथि खालायावहाय ओनसोलनि खाथि खालाफोरावहाय
औ
जों जायखौ जानानै थाजिम मोनो देहाया मोदोमफ्रा देहा मोदोमफ्रा जों गुसु सुग्लाय होयो जोंनि देहा मोदोमफोरखौ नङा होनब्ला
औ नोंगौ नोंगौ
औ बिदिनो आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ दाथ' आरो गरम बोथोर गोखै गोखै गोखै बिराद मानसिफोरा जायो जेरै- नारें जुम्ब्राफोर जायो थाइजौ लगायनो खाजि जायो आरो
औ
फोरखौ जोङो गामि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोनो आरो बिदि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जानायखौहाय औ मानोना गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि फिथाइ सामथाय फ्रा नांगौनि बारा दङ नङा होनब्ला
औ नोंगौ
औ बिदिनो आरो दाथ' गरम बोथोर बिदिनो फिथाइ सामथाइ गाय फिथाइ सामथाइ मोनो जों जोंनि खाथि खाला आरो जोंनि न'आवबो जों नुनो मोनो। जोंनि न'आवहाय नारें जुम ब्रा गायनाय मोनो आरो बिदिनो बाय खोमनि थाइजौ थाइजौ खान्थाल बिदिनो फिथाइ सामथाय बाय दि बायदि जों नुनो मोनो आरो जोंहाबो बिदिनो फिथाइ सामथाइनि आबादबो मावो नालाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ
ओमफ्राय नों ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय फिथाइ सामथायाइनि बागै माबाफोर बुंनो दंब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन।
अ बुंनांगौ दङ माने आं नों नोंथांनो आङो नोंथांनो खोन्थानोसै, जे जोंनि ओनसोलावहाय मा मा फिथाइ सामथायाइफोर मोनो।
औ
जोंनि ओनसोलावथ' दाथ' गोलोम बोथोर नालाय दा नों थाङा बुंनाय खिनियानो जोंनि ओनसोलावबो दङ। बांसिनानो ओमफ्राय ओरैनो नालेंखर फोरबो मोनो जोंनि ओनसोलाव। लोगोसे नालेंखर मोननानै ओमफ्राय ओ न'खर न'खर दो-दालिम फिथाइफोरबो दं। नाथाय दालिमखौ थ' दायो मोनोना मोनाथाय आं बेखौबा मिथिला दे।
औ औ
जिखुनु खायफा खायफा न'खरफोरनावहाय दालिम दालिम दंफां दं आरो ना।
औ औ
से थालिर फिथाइफोरबो मोनो दा गोलोम बोथोरावहाय। ओमफ्राय ओ बे ओम गयखौहाय जोङो फिथाइाव लाफा जागोन ना लाफा जायाथाय?
गयआ फिथाइयाव लाफा जायो जानायालाय। खिन्थु जों बे गयखौहाय जोंना गरम बोथोर जा गोजां बोथोर जा जानो हायो आरो गय फिथुखौ।
औ बेखौथ' माने मोनखाबाय थायो नालाय गयखौ ओम ओमफ्राय बेफोरनि अनगाथ' दायो ओम लिसुफोरबो मोनो। लिसुखौथ' आ-आंनो जानि बिराद मोजां मोनखायो आङो। गासै फिथाइफोरनि मादाव आङो लि लिसुखौनो बांसिन जानो मोजां मोनो
औ
ओमफ्राय ओरैनो बाजारफोरावलाय ओ गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय फिथाइ जेरै आपेल आंगुर ओम बेफोर बायदि फिथाइ खौ मोननो हायो आरो ना
औ औ
हो ओमफ्राय नोंथाङालाय ओम आपेल फिथाइफोरखौ नोंथांनि ओनसोलाव मोनोना मोना बा बा बाजारफोरावहाय।
जोंनि खाथि खालायावथ बेफोरखौ बेफोरनि आबाद मावबाबो जाया नालाय बेफोरथ गोजान जायगानिफ्राय। मोनो मोननाया जों खाथि खालानि जोंनि हाथाय बाजारफोराव जों नुनो मोनो बेफोरनि आफा आफेल आंगुरफोरखौहाय लाबोनाय। जेन गोजान गोजान जायगानि ओमफ्राय जों लाबोनाय बेफोरबायदि जोंनि फिथाइ सामथाइफोरखौ मोननो हायो आरो जोङो जेन जोंनि खाथि खालायाव गैयाब्लाबो गोजाननिफ्राय जों लाबोनायखौ मोनजायो आरोखि रांजोंहाय बायबानो जों मोनजायो आरो जेन गाव जानो लुबैनायखौ बायनानै जानाय आरोखि बिदिनो आरो सबावबो सबावबो आजिखालिनि जुगाव बेफोरखौ मोननो गोरलैयावनो मोननो थांसै आरो बेफोरो आफेल आंगुरफोरखौहाय। नङा होनब्ला नोंथां औ बिदिनो आरो फिथाइ सामथाय आरो फिथाइ सामथाइखौ जोङो आबादबो मावनो हायो आरो गाव जानो न'आवनो आबाद मावनो हायो।
उम
जेरै जों आबाद मावनो हायो। न'आव आबाद मावनो हायो होनब्ला थालिरनि आबाद मावनो हायो जोङो आरो जोङो थालिर आरो बिदिनो थाइजौफोर जानो हायो आबाद थाइजौफोरनि आबाद मावनो हायो जोंङो। आरो थुरबुज जेखौ जानानै जोंना देहा मोदोम सुख्लायहोयो जोंखौहाय थाजिम मोनहोयो। जों बेफोरनि बायदि बायदि आबाद मावनो हायो आरोखि जों बेफोरखौ।
औ
थाइ सामथाइनि आरो जों आबाद मावनानै जोंङो आबाद मावनानै गावल' जागोन नंङा गुबुनखौबो जोंङो जोंङो जेन बे बुस्थुफोरखौ जों फाननानै जों फालां- फालांगिरिनिबो खामानि मावनो हायो आरो। जों जायजोंहाय रांबो आरजिनो हायो आरोखि नंङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जों गोबां बिदिनो गोबांङानो बिदिनो बिदिनो फिथाइ सामथाइनि फालांगिरिबो मावो जों नुनो मोनदों जोंनि खाथि खालाफ्राव गोबां बिदिनो हाथाय बाजारफोरावहाय गोबां सुबुंफोरानो बिदिनो फिथाइ सामथाइनि आबाद फालांगियारि मावो जों जोंनि फनि
औ
आरो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर मावनो हायो जों बिदिनो फिथाइ जों गरम बोथोराव फिथाइ सामथायाइ जागोन बेबो नंङा जों बोसोरैनो फिथाइ सामथायाइ जानो हायो जेरै आफेलफोरखौथ' जोंङो गुसु जायगायाव
उम उम
खोनादोंना नोंथां औ जों जेखौ जों कश्मिराव मोननो हायो। औ कश्मिरखौ सुबुं गुसु जायगायावसो मोनो बेफोरखौ औ गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैयो बेफोर फिथाइ सामथायाइ फोरा आरो बिदिनो गोबां बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोर दं आरोवहाय जायखौ जोंङो न'आवनो गायनानै मोनो जोंङो जोंनि आबादारि लकेल आबादारि फोरा जों जा जायफ्रा गायो बिसोरो बिदिनो फालांगिरि फालांगिरिनि खामानि मावो जों गुबुननोबो गुबुननो बो जाहोबा गुबुनाबो बायनानै जानो मोनबाय आरो गावनि न' दानायावबो गाव बियो गोग्गोम जानो हाबाय आरो रांबो आरजिनो हाबाय आरोखि बिदिनो आरो। आंनिफ्राय नै बिदि आरो आं मिथिनाय मथेबा नोंथां नोंथाङा माबा एसे फोरमायनो हागोन नामा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
गैला नोंथाङानो माने बांसिनखौ बुंखजोबबाय जे नोंथाङानो बुंखादों जोङो फिथाइ सामथायाइनि फालांगिबो खालामनो हायो आरो माखासे सुबुंफोरा बे फालांगि खालामनायजोंनो गावनि जिउखौ मानो होनोब्ला बे सामथायावबो गोबां फैसा दङ'
औ औ
जायजों जों गोबां फैसा खामायनो हायो
औ
बेनिखायनो खायसे सुबुंफोरा बे फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनानै बा ओ मालायनि फिथाइ सामथायाइ गायनायफोरखौ बायस' नानै ओ फाननानै फैसा खामायो
औ
औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा फिथाइ सामथाइ
मादाव मोजां मोनो?
आङो फिथाइ सामथायाइफोरनि मादावहाय सबनिफ्राय बांसिन मोजां मोनो ब्ला आं बे माबाखौ मोजां मोन थुरबुज फिथाइ गहाय नोंथाङा मिन्थिगो जानो हागौ
औ
फिथाइखौ औ निफ्राय मादावनो सब सब फिथाइनि मादावनो बे फिथ फिथाइखौ मोजां मोनसिनो आरोखि
औ बे फिथ ए माने गोलोम बोथ राव जानो बिराद मोजां जायोना मानो होनोब्ला बेयावहाय गोबां दै थायो जाउनावओ सान्दुं गोसोाया औ नोंनि देहाया दि हाइद्रेसन जादोंब्ला बे फिथाइखौ जाबा नोंनि देहाया मोजां थायो बेखायनो आरो अब्लाथ' नों दा जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ नोंथां। नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोन बाय
औ नंगौ नोंथां औ।
थां गोजोनथोंसै।
औ दे